दोङो
औ फ्रि दङो।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां।
आयदायानो जादों आबाद मावनाय।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओं आबाद मावनायाथ गोबां रोखोमनि दङो।
औ
बिदिनो दा आङो खोथिया फोनाय माइ गायनायनि सायाव सावरायनो सान्दों।
अ सावरायजागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन।
खोथिया फोनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइदि नांग्रोगौ
औ
माइलिखौ हानि जखा लानानै गावबाागाव लानाय जायो। आरो मालिखौ खायफा खायफाया सिगांनि बोसोराव माइ गायखांनायखौ दोनो आरो खायसेया बाजारनि मोननाय हाथाइनि मोननाय बेफोरखौनो बायनानै लाबोयो आरो
औ दे
माइलि बानायनो थाखाय जोङो सिगाङावनो माइलिखौ लाग्रोना बस्था नङाबा बिदिनो बायदिसिना जि लानानै खोब फख्रि एबा दै थानाय जायगायाव सोमना दोननाय जायो।
औ नोंथां
फुख्रि एबा दै थानाय जायगायाव सानथामसो सोबना दोननाय जायो। सानथामसो सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो नआव बोरि एबा गोरान जायगायाव बोखांना दोननांगौ।
औ
बोखांना दोनखांनायनि उनाव थास' बिलाइ नङाबा जि नङाबा बस्था बिदिजों गाजा ओंखारजासे खोबना दोनो।
औ
जेब्ला गाजा ओंखारो अब्ला जोङो फोथाराव खोथिया फोनो थाखाय सिगाङावनो रेडि बानायना लाखानाय जायगायाव फोहैनाय जायो आरो। खोथिया फोनाय जायगायाखौ जोङो सिगाङावनो साफा खालामना लाग्रोनांगौ।
औ नंगौ नोंथां।
आलि दाननाय साफा खालामनाय बिदिनो हा फोमोननो थाखाय टेक्टर हेन टेक्टर बिदिनो आथिखालावथ' गोदोनि बायदि नांगोलजों हालेवनाय नुनो मोनलिया नालाय। टेक्टरजोंनो बांसिन हालेवनानै हा फोमोन ना खोथियाखौ नुनो मोनो।
उम।
खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जोङो जाहाथे खोथियाया माइ गायनायाव मोजां जायो बेनि थाखाय बाजारनिफ्रायनो हासार लाबोनानै सारनाय जायो। एम्फौ जानो हायिनि थाखाय मुलि लाबोना सारनाय जायो। जेब्ला खोथिया बोनाय समाव दैनि गोनांथि जायो अब्ला अखानि दै मोनाब्ला मेचिन बरिं सलार बिदिजों दै जगायनानै हाखौ फोमोनना लानाय जायो आरो। बिदिनो खोथिया फोखांनायनि उनाव जों खोथियाखौ माइ गायनो थाखाय नै मास थाम मास गोनांथि जायो।
उम।
जेब्ला नै मास थाम मास बारलाङो अब्ला खोथियाया माइ गायजानायाव थाङो आरो
औ।
नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां।
औ।
दा जोंनि ओनसोलखैबो ओं खोथिया फोनायाथ' बिदिनो बेलेग जेबो उम खोथिया फोनायनि बेलेग जेबो ओ माबाफोर गैयादां बेलेग नेमफोर बिदिनो खोथियाखौ जोंनि ओनसोलावबो खोथिया फोनो थाखाय बा खोथिया जानो थाखायथ सिगाङावनो ओ माइज्लिनि गोनांथि जायो खोथिया फोनो थाखाय दा जोंहा ओ माइज्लिखौ नायनानै ओ ओरै हानि बो जखा लानाय जायो बिदिनो जोंहा दा माइज्लिखौ खायसेफोरा बिदिनो ओ सिगांफोराव गायनाय बा सिगांफोराव मावखांनाय आबादनिफ्रायनो बे माबाखौ माइज्लिखौ दोननाय जायो आरो खायसेफ्रा ओ बाजारनिफ्राय मोननाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ बिदिनो गोदान गोदान ओंखारनाय बायदिसिना ओ बेलेग बेलेग माइज्लिफोरखौ बायनानै लाबोनानै खोथियानि थाखाय थियारि खालामो आरो। ओ दा जोंहा उम खोथिया फोनो थाखाय आरो ओ सिगाङावनो हाफोरखौबो थियारि खालामनांगौ हाखौ खोथियानि जखाखौ नायनानै हाखौ लायो दा हाखौ थियारि खालामबा जोंहा बिदिनो आलि दाननाय खो सिगाङावनो ओ मा होनो खारायनानै लानांगोन हाखौ ओमफाय सामार होनानै मोजाङै हाखौ गुरै जाजासे हालेवनानै आरामै हालेवना दोननांगोन ओ बिदिनो बि फारसेथिं रेडि खालामना दोन नानै ओ खोथियाखौ जेब्ला फोनायनि सम जायो अब्ला जोंहा ओ खोथियाखौ ओ बिदियैनो साननै बा सानथाम जोंहा माबायाव बालथिं बा थौ बिदिनो गामला बायदि फ्राव ओ गामला गिदिर बायदिफोराव सोमनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदि सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो बे माइज्लिखौ खोथियाानो थाखाय सोमनायखौ न' सिं बा हा अबेबा गिसि जायगा बायदिफोराव बोखारनानै दोनफैयो। बिदि बोखारनानै गाजा बेरनो थाखाय बेखौ सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय दोनथुमनानै दोननायखौ नुनो मोनो। आरो ओ बिदि दोनथुमनायावहाय जोंहा ओरै मा होनो था माबा थास' बिलाइ बायदि जों खोबनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो। दा ओ बिदि खोबनानै दोनथुमनायाव बे गाजा बेरबोयोब्ला जेब्ला गुफुर गुफुर गाजा बेरखांबोनो हमो अब्ला जोंहा खोथियाखौ फोनाय जायो खोथियाखौथ जोंहा ओरैनो बिदि बैसाग मासावनो बांसिन फोनायखौ नुनो मोनो। ओ बैसाग मासाव फोनानै जोंहा बिदिनो खोथिया देरनो थाखाय मास मोननै बा मास मोनथामनि गोनांथि जायो आरो आरो ओ खोथिया जे खालि खोथिया फोगोन अब्ला जोंहा दैनिबो गोनांथि जायो दैनि गोनांथि जायोब्ला जोंहा ओ बिदिनो दानि आथिखालनि जुगायावथ मा मा होनो बारा अखानि बिबांङाबो खम जाबाय नांगौ टायमाव अखाखौ मोननो थांला। ओ बेनि थाखायनो जोंहा ओ सलार बा मेसिन बा हन्दा बायदि बिदि बरिं बायदिफोरनिफ्राय दैखौ रोगानानै लाबोयो आरो दा आरो जोंहा हालौनायफोरनि बेलायाव नायोब्ला हालेवनायफ्राबो जोंहा सिगांनि बायदि बिदि नांगोलजों मोसौजों बिदि हालौनायखौ नुनो मोनला। ओ दानि जुगाव ट्रेक्टर ट्रेक्टरजोंसो हालौनाया ओ सोलिसै आरो ट्रेक्टर बायदिजोंसो सोलिनायखौ हालेवनायखौ नुनो मोनो ओ ट्रेक्टरजों हालौनानैनो बांसिन खामानिखौनो मावनाय जायो। दा बिदिनो खोथियाखौ ओ जेब्ला फोनानै दोनो अब्ला खोथिया देरनो थाखाय आरो बिदिनो मास मोनथाम बा मास मोनब्रैनि गोनांथि जायो खोथिया देरनो ओ खोथियाखौ एसे देरो ब्ला खोथियायाव आरो गायनो मोजां जानायनि बा खोथियानि महरा एसे मोजां जाबोनायनि थाखाय ओ बिदिनो बाजारनिफ्राय लाबोनानै बायदिसिना हासारफोर मोनो हासारफोर होनाय नुनो मोनो खोथियायाव ओ बि बिदिनो बायदिसिना ओ सोरबाबा बिदिनो गोबोर हासार बायदिफोरखौबो होनाय नुनो मोनो खिन्थु बिदि गोबोर हासार बायदिफोरखौ गोबां खमैनो नुनो मोनो आरो दानि जुगावथ। बाजारनिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि हासारखौसो बाहायसै नालाय। ओ बिदिनो बोरैबा संख्रि हासारनो माबा इउरिया बायदिसिना हासारफोर होनायखौ नुनो मोनो दा बिदिनो खोथियाया मास मोननै ओ मास मोनथाम बा मास मोनब्रै देरखांनाय गेदेर जायोब्ला मास मोनथाम बा मास मोनब्रैनि उनाव गेदेर जालांङोब्ला ओ माय गायजानाय सिगां थांङो माय गायजानाय जाहैयो आरो बे खोथियायानो ओ दा माय गायनो थाखायबो जोंहा ओ सिगाङावनो हाफोरखौ मोजांङै साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ। दा जोंहा बे खोथिया खोथियानि जखाखौ नायनानै हाखौबो ओ थियारि खालामनानै लानाय जायो ओ माय गायनो थाखाय जोंहा आलि दाननांगौ ओ बिदिनो जोंहा दब्लाय-दब्लाय हाखौ खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो सिगांआव दब्लाय-दब्लाय खालामनानै लानाय नुनो मोनो। जोंहा मायखौ आरो गोदोनि दिनावदि जिबायदि ओ मा होनो ओ सावरि जालाय लायोमोन फाला बदल होलायनानै गायलायोमोन। आजिखालिनि जुगाव फैसानि मैल'आबो बारा जाबाय नालाय बिनि थाखायनो गासिबो खामानिखौनो बां सिनानो फैसाजोंसो मावनायखौ नुनो मोनसै आरो बेखायनो दा मायफोरखौबो सिगांनि बायदि बिदि फाला होलायनानै गायनाय खौ नुनो मोनला बा नुनो थांला जोंहा मायखौ आखाय होजेननाय बा आखाय लाजेननाया जायो ओरै
मंगलबार बिस्थिबार बायदिफोराव गायजेननायखौ नुनो मो नो दा मायखौ जोंहा मा होनो आमथिसुवानि आगोलावनो बा आमथिसुवानि उनावसो गायनाय जायो आरो। दा आमथिसुयानि गे जेराव गायजेननायखौ नुनो मोना आमथिसुवा गेजेराव गायनायखौ नुनो मोना। दा बिदिनो गोदो खिन्थु गोदोनि जुगनि बायदि गायनायखौ नुनो मोनला मायखौ दा आथिखालनि जुगाव माय गायनायाबो गोबां सोलायबाय आरो।
औ नंगौ
अब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा।
औ फोजोबनो हागोन
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे नोंथां